थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय।
जोंहा बिदिब्ला दिनै जोङो मोसानायनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। जोंहा मोसानाय होननाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि जोङो गोसोखांथावना आरो जोंनि बर' हारिनि। मोसानाय बागुरुम्बाखौनो जों सावरायग्रोनांगौ। जायो।
औ नंगौ
जोंहा बागुरुम्बा मोसानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दोङ बियो जोंनि हारिनि। मोनसे नेरसोनथि मोसानाय बे मोसानायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिया दिनै गासै बुहुमाव नो गासैजोंबो मोनथिजाजोबनाय बेखायनो बे मोसानाया जोंनि थाखाय एंगारनो हायै बाहागो गोदो गोदायनि मोसानायनि स्टेप्सफोरा आलदा आलदामोन नाथाय दानि नि स्टेपसफ्रा खायफा खायफा जायगायाव एसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों होनब्लाबो उम गोबां बिदिनो फोरोंगुरुफोरा बेफोरखौ सुद्रायनानै गोबां स्टेपफोरखौ गोदोनि बायदि होफिनदों आरो खायफा खायफा सा साज्रां सोलोंनानै बिदिनो फोरोंगिरि जानायफोरा बेफोरबायदि स्टेपसफोरखौ सोलायना होनानै जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौ गुबुंले खालामलानो नागिरदों थेवब्लाबो जोंनि हारिनि मोसानाया
गोबां रोखोमनि दंब्लाबो जोंनि बागुरुमबा मोसानायानो बयनिख्रुइबो साब सिन हामसिन आरो बय जोंबो मोनथि जाजोबनाय आरो बिदि मोसानाया दिनै नि बुहुम गा सैबो जोंनि बर' हारि होननाय लोगो लोगोनो बागुरुम्बा बे सोदोबखौ गोसोआव फैनाय बायदि बयनिबो गोसोआव जाखांनानै दङ
औ नोंगौ
बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि मोसानायफोरावहा गोबां रोखोमनि मोसानाय फोर दंबावो जेरै खेराइ मोसानाय खेराइ मोसानायखौ जेब्ला जोङो फुजा होयो जों नि
बेफोरबायदिखौ जोङो मोदायजोखौ गोजोन होनो जोङो बे खेराइखौ जोङो मोसायो आरो दौदिनि मो मोसानाय दौदिनि मोसानाय आरो बिदिनो खैजिमा फनाय मोसानाय गोबां बाय दि बायदि रोखोमनि मोसानायफोर दङ बैसागु मोसानाय
बिबोनां एदावनाय मोसानाय बेफोरबायदि गोबां गोबां मोसानायफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया रंजानायखौ लाबोयो।
आरो बे गाननाय मोसानाय होननाय लोगो लोगोनो गाननाय जोमनायनि बाथ्राथिंबो जोङो सावरायनो हायो मोसानायाव जोङो नां
बेफोरखौ दाबोनो बावनो हायाखै आरो मा जों जेसे बां दिन बेबायदिनो संसाराव थागोन एसेबां दिन जों बेफोरखौ जोंनि उन्दै उन्दै ग थ'फोरनोबो फोरोंलांनांगौ होनब्लासो बिथांमोनहाबो बेफोरखौ रोंनानै जाहाथे जिउआव जेब्लायबो बाहायनो हागोन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ बेफोर मोसानायफोरखौ बिथांमोन उन्दै उन्दै गथ'फोरा फोरनो जों बेबायदि गेदेरफोर जों सिनियरफोरा बेबायदि फोरोंलाङाब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरा रोंनाय नङा बेखायनो जों जेब्लायबो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो फोरोंलांनांगौ होनब्लासो जोङो इयुनाव बेबायदि बिथां मोनाबो जाहाथे बावगारालासिनो मोजाङै बेबायदिनो बेफोर मोसानायफोरखौ गोसोखांनानै जेब्लायबो मिथिं दावथिंफोराव जेब्लायबो मोसानो हानाय बायदि जागोन बेखायनो जों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ दानिफ्रायनो फोरोंला
बेबायदिनो बागुरुमबा मोसानाय दाउस्रि मोसानाय बिदिनो बर' हारियाव जोंनि बर' हारियाव दख'ना बेबायदि गोमो बेबायदि गाननायखौ जों नुनो। मोनो गोमो गोथां बेबायदिनो गोबां रोखोमनि खाालारफोर गाननायखौ बिदिनो जों नुनो मोनो आरो नायलायो बिदिनो बेफोर मोसानायनि गेजेरजों बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो गाबफोरनि गेजेरजों दख'नाफोराबो समाय होयो। बेखायनो जों जेब्लायबो बेबायदिनो बर' हारिनि बागुरुम्बाफोरखौ जों मोसायोब्ला जेब्लायबो दख'ना गोमो गान होननाया गोनांथार होनब्लासो जोङो मोसानायजों आरो गाननायजों समाय फ्लेथारो।
औ नंगौ
गोदो गोदायनि मोसानायफोरखौ जों बावगारनानै थानाय फोरखौ जोंनि सिनियरफोरा गोसोखांनो थाखाय फोरोंनांगौ। हामब्लासो जोङो रोंब्लासो जों बाहायनो हागोन बेखायनो सिनियरफोरा जेब्लायबो फोरों होनाया गोनांथार
औ नंगौ जोङो बर' हारिनि मोसानायजों लोगोसे जोङो गाननाय जोमनायखौबो जोङो सावरायफानां गौ जाखायो।
औ नंगौ
जोङो बेबायदियैनो जों गोबां बा थ्राफोरखौ लायो जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि आसार खान्थिफोरखौ जोङो गोसोखां
ड्रेसफोरखौ गानोब्ला मोजां नुवा आरो बेफोरखौ गाननानै मोसायोब्ला जानाय नङा। बेखायनो जोङो बर' हारिनि मोसानाय समाव जों जेब्लायबो दख'नाफोरखौ गाननांगौ होनब्लासो जोङो मोसानाय मोसानाय जों आरो गाननायजों जेब्लायबो समायफ्लेथारो।
औ नंगौ जोङो बेफोरबायदिखौ जों सावरायनांगौ जायो। आरोबाव जोङो जोंनि बर' हारिनि गाननाय गहेनाफोरनि मोसानायाव गाननाय गहेनाफोरनि बागैबो जों सावरायनो हायो।
औ
बिदिनो गोबां बिदि जोङो गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोङो गोदोनायाव खोमानि गानो आरो गोदोनानि गानो आरो जोंनि आखाइनियाव गानो आरो गोदो गोदायनि समाव मोसानाय समाव बिदिनो दानि बादि ब्लाउसफोरखौ गाननाय जायामोन दख'ना आरो फालि आरो बिदिनो गोदोनायाव गानग्रा बेफोरखौ जोङो गाननानै मोसायोमोन आरो जायनि गेजेरजों जोंनि मोसानायखौ समायसार नुयोमोन।
औ नंगौ
ब बेफोरखौ जोङो गोसोखांफ्लायनानै जोङो बेफोरखौ जोंनि दानि जुगावबो जोङो लाबोनाया मोजां जागोन खोमा ना?
औ बेफोरखौ जों गोसोखांनानै जेब्लायबो मावलाङोब्ला मोसालाङोब्ला गानलाङोब्ला जोङो गोजौ लामाजों थांगोन
औ
मोसानाय होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि मोसानायल' नङा आ आथिखालाव गोबां मरदान मोसानायफोरबो जों नुनो मोनो बिदिनो बर'नि संफोरजों ओ गोबां मेथाइ खननानै गोबां बर' होननानै जोङो गोदान गोदान बिदि ओ देंखोगिरिफोरा गोदान गोदान संफोरखौ बिदिनो दिहुननायखौ जों आथिखालनि मुगायावबो जों नुनो मोनो
औ बिदिबालाय जों दिनैनि सावरायनायखौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा
औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ जों इसेयावनो दोन्थ'नाय जाबाय